हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनाबायना
औ खोनाबाय नोंथां औ
औ आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आयदायानो जाहैबाय बैसागु
औ नोंथां औ
दा नोंथांङानो जागायजेनग्रोदो नामा
औ आं जागाय जेनोसोय बिदिब्ला
औ - औ
बैसागु होनोब्लाथ' बे जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो नंङा होमबा नोंथां
औ
दा गिबियावनो जोंहा बैसागु होनोब्लाथ' बे बैसागु होनोब्लाथाय जोंनि गोदोनि आबै आबौ बा आदै मादै आजै आजौ बेनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो नंङा होमबा
ए
जोंनि ओनसोलफोराव बैसागुखौ माबोरै फालियो बेफोरनि बादै आं एसे मिथिनानै होबायस नोथां दा गिबियावनो जोंहा बैसागो बा बैसाग दाननि से खालार खालिनि सिगां संक्रान्ति जाग्राय नंङा होमबा नोंथां
ओ
संक्रान्ति खालि जोंहा गोखा गोखै जानाय हाबाफारि जायो नंङा होमबा
औ
गोखा गोखैखौहाय जोंङो गिबियावनो हाग्राबारिनिफ्राय बा हाजो खंखर बा बारि बागाननिफ्रायहाय बिदिनो खांनानै सेजौ सेथा माखासे मैगं मैलाफोरजोंहाय माने खांनानै जायो आरो ना जेरै मैगंफोरनि मादाव बेबायदिनो गेगंसि महरै लाफा सायख थाराय सिब्रु खारु खान्दाय बिजौ बिनिफ्राय रोनसोनन्द्रि बेनि ओमफ्राय उसुमै बेनिफ्राय खेरादाबसुनि थालिर फस्ला बेनिफ्राय थालिर मैखुन बेबायदिनो अनेक रोखोमनि‌‌ गोबां गोबां बेवहाय खांनानै लाबोनाय जायो आरो ना
औ
बेनिफ्रायहाय जोंङो ज' ज' जालायो जानानै जेब्लानाखि बोसोर गोदान सिब सेथि बैसाग दाननि सेथि से से खालार खालि जोंहा गामियावहाय माने मोनसे सेंग्रा सिख्ला सिख्ला बोराय बुरि ज' आदै मादै बिब' बिनानाव ज' जानानैहाय माने जोंसे जयग' होयो आरो ना फुंनि समाव बे जग'आ जेब्ला नो जग होखांनायनि उनावहाय आं जोंहा ओ सनमान लालायनाय हाबाफारि फैयो आरोना। सनमान लालायलायो जेरै गेदेरफोरखौ उन्दैफोराहाय सनमान लायो उन्दै बेखौ गेदेरफोरा मान बावो बोसोन होयो। बेबायदिनो जोबनाय थांङो आरोना बे बिनि उनावहाय जोंहा दा बैसागु बरायनाय बैसागु बरायनायाव मोसानाय रंजानाय बेबायदिनो सनमान जोबखांनायनि उनावहाय बयबो ज' जानानै दख'ना आर'नाइ गामसा बिदिनो आर'नाइ खद लानानैहाय ज' ज'यैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेनिफ्राय आं थरखा जाबख्रिं हारमुनियाम बिदि लानानैहाय बयनिबो न'खर न'खर हाबै हाबै रंजायो आरो मोसायो आरोना। बेनिफ्राय जोंहा न'खर न'खर हाबनानै मोसानानै माने बैसागो दिनाव थ' बयनियावबो जौ फिसिनाय थाखायो नङा होमबा नोंथां माइब्रानि फिनाय माथाानि फिनाय माइब्रानि अफ्रि सोरनियाव बाहाय जै गोरान बेबायदिनो ज' लोंलायनानै जालायनानै बिदिनो मोसालायनानै रंजाहोहरो आरो। बिब्दिनो हालो दैलो बारहोहरो आरो। आरो गोदोनि समफोराव जों खोनानो मोनोमोन जे माने लावखार बैसागुबो जायो मानसिया गिबियावनो जोंहा लावखार बेहाय माने बैसागुनि सिगांहाय माने आ ओ अ सरि। बेयाव नङा माने ओ माने जोंनियावहाय बेबायदिनो दालाय गोदो गोदायनि रंजानायाहाय गोबां रोखोमनि जेरै ओ बैसागु फोरबोखौहाय दान मोनसे गाहाम फालियोमोन जाहैबाय ओमफ्राय जोंनियावहाय बिदिनो जिबा सान स्नि सान बिदि फालिनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना दा फ्राय फ्रायनो लांजोब्बाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा दामानि समफोरावहाय जोङो माने गोदोनि आसारखान्थि थि नियमफोरखौहाय माने बारा सोलियो आरो ना बे लालिया माने नियम खान्थिफोरखौ बारा लालिया जोंहा गोदान गोदान माने आदबफोरखौसो बोजोबनानै लाजोबबाय आरो जेरै बैसागु मोसानायनि नामाव जेरै आ बक्स लानानै मोसायो जुथा लंपेन्ट गाननानै मोसायो गामसा गाननानै दानिया बैसागुखौ मोजांङै बरायला दानि इयुन जोलैनि गथ'फोराहाय बिदिनो माइक दामनानै मोसायो रंजायो आरो आब्रुथि गैयै बैसागु बोथोराव आब्रुथि गैयि आब्रुथि सिफायनानै रंजायो माने बेफोरो जोबोद दु खुनांथावनि बाथ्रा नङा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि बेयो मोनसे गिदिर फोरबो बेखौ जोङो बेजोंनो जोङो बर'फोरा सिनायथि मोनो नङा होमबा नोंथां। बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन। सानसे समाव बे जोंनि हारिमुवा बे हारिमुनि जोंनि फोरबो बे फोरबोनि माखासे आसार खान्थि नियमफोराहाय माने गोमोरलाङोब्ला जोंनि बर' हारिखौ रावबो सिनायनाय नङा आरो ना नङा होमब नोंथां। बेनिखायनो जोङो बेखौहाय मोजां रोखोमै जोङो फालिनांगोन बा फालिलांनांगोन आरो ना बियो नों आं बयनिबो दायथ' आरो नोथां बेफोरबायदि लोगो जोंनियावहाय बैसागु फोरुफोरखौहाय बैसागुखौहाय फालियो आरोना दा नोंथांमोननि हरैहाय ओनसोलफोरावहाय माबोरै माबोरै बैसागुखौ फालियो आंनो एसे बुंथिनानै होनो हागोन ना?
औ जोंनि ओनसोलथिंथ' माने ओ गोदोनिखौथ' जोङो नुबोआसै ने माने माबायदि फालिबोयोमोन बैसागुखौ बेखौथ' जों नुुबोआसै नालाय दा जों नुनाय बायदिबाथ' मा ने ए बक्स लानानैसो गामि गामि हाबै हाबै न'खर न'खर हाबै हाबै माने बक्स लानानै गान दामै दामै मोसानानै माने मागियो एफोरबायदिखौ नुबोनो मोनदों आरो
औ
ओमफाय ओम ओमफाय नोंथांनाव आङो कुइसन सोंनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन
बे बैसागुआव जे एक्स' उम एकथा जे बर'फोरा मैगं नागिरनानै जायोना उम बेखौहाय जेनेबा मानि थाखाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दा बैसागुआव एक्स' एकथा ओ जोंहा मै गं जानायानो जाहैबाय माने बोसोरावहाय खेबसेल' जायो नालाय बियो एक्स' एकथा मैगं जायोब्ला ओरै होननाय मोनसे काहानि दं माने आबौ आ बयनिफ्रायहाय आजै आजैमोननिफ्रायनो बे फैबाय थानायानो आरोना ओ माने एक्स' एकथा मैगं जायोब्ला बोसोरावहाय जेबो बेमार आजारफोरा दाजाथों बा जानो हाया बेबायदि मोनसे फोथायनाय दंमोन आरोना गोदो गोदायनि दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय आरोबाव माबायदि रंजाबावो एसे बुंथिनानै होनो हाबावगोन नामा
जोंथिंजायथ' माने बांद्राय नुनोनो मोना बेनिखायनो माने एसे मिथि मोजाङै मिथिया इफोरबायदि जाहैयो आरोना
औ ओमफ्राय खोनानायफोराव खोनानायफोराव गोदोनि खोनानायफोराव माबायदिमोन
गोदोनि खोनानायफोरावथ' माने ओ बि दिनो ओ बैसागनि एक थारिगाव माने मोसौ खो थुखैयो बेफोरबायदि ओमफाय आरो बिदिनो बर'नि गुबै दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै गामि गामि हाबनानै माने मेथाइ खुगा मेथाइ खननानै रंजायो बाजायो बेफोरबायदिखौ खोनानो मोनदोंमोन आरोना
औ
उम नाथायबा आथिखालाव माने एफोरबायदिखौ नुनो मोनाखै आरो
बाव मा मा खोनाबावदोंमोन नोंथाङा
औ गोसोआव गैला बां
अ बेफोरनो दा दा नोंथां जोंनियाहाय बेबायदिनो माने बावगोमालांगासिनो दं आरोना माखासे जोंनि गोदोनि माने आसार खान्थिफोरखौहाय दा जोंहा मानोना जोंहा मा होनो फोथांनानै लाखिथारनांगोना बे जोंनि बर' हारिनि सिनायथिजों फोरबो नालाय नोंथा बेखौहाय जोङो मोजाङै मोजां जेरै दं बिब्दिनो जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै जोङो मोजाङै मोजां बराय हरनांगोन आरोना दा बेबायदिनो समाबो जोंना जि दानि जानोसै नोंथां दा नोंथांजों आङो बैसागुनि सोमोन्दैयैहाय माने सावरायनानै नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां दा नोंथाङा माबोरै मोनदों? सावरायना
आंबो गोजोननायानो मोन-मोनदों मानो होनबा ग मिथियैखौबो दा नोंथांनिफ्रायनो मिथिनाय जाबायना माखासे माखासे बाथ्राफोरखौहाय मा बैसागुआव माने माबायदि रंजायो जोंनि ओनसोलथिंजाथ' माने जोङो खोनायोल'सो जेनेबा बांद्राय मेगनजोंथ' नुनो थाङा नालाय बेनिखायनो मोजाङानो मोनदों
औ दे बिदिब्ला होमबा नोंथां दोनथ' थलायसै नामा नोंथां औ